नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादोना नोंथाङा
हेलौ
हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा दान्दिसे सम ओरैनो दंथयो ना
औ जोंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै आरोना नोंथां माने सोलोंथाइनि सायाव जों सावरायनोसै आरो। सोलोंथाइ इडुकेसन ओ गिबियावनो आंङो दसे सम औ आं दसे सम फोरमायनोसै नोंथां ओमफ्राय आं फोरमायखांबा नोंथाङा दसे फोरमायदो आरो इदुकेसन होनबा जों माने सोलोंथाइ दा जोंनि ब्रेन्डखौ जोंङो जों माने उन्दैनिफ्राय जोंथ' गोरोंखा राखा जानानै फैया नङा होमबा नोंथां जों रों जोंङो ओ जोंङो माने बिदिनो उन्दैनि फ्राय जोंङो सोलोंथाइखौ लायोबा माने जोंना ब्रेेनफ्रा एसे मोजां जालाङो बिदिनो जोंना साननाय हनाय गासिबो माने जोंना ब्रेन्डआ मोजांसिन जायो आरो। बिदिनो जोंना साननो हानाय गोहो गो सोआव लाखिनो हानाय गोहो बायदिफ्रा माने गोबां बिदिनो बारायलाङो बिदिनो मेलेमफ्राबो साबसिन हामसिन सिन जायो दा जोङो इडुकेसनखौ जोङो लाथारनांगौ जोङो ग्रेजुवेसनखौ जोङो खालामथारनांगौ औ जों दा बांसिन मानसियानो बिदिनो गोदोनि दिनफ्राव बिदिनो सोलोंथाइखौ इसिबां माने गोसो होआखैमोन बिनि जाउनाव माने गोबां बिदिनो खैफोद जेनेबा बायदिसिना प्रब्लेमाव गोग्लैनो गोनां जादों बायदिफ्राव अफिस बायदिफ्राव माने थांनो थाखाय सोलोंथाइ नांगौ जायो बेबायदि जोङो थादेरनो बायदिसिना डकुमेन्टस फिलाप खालामनो हक माबाफोर जोङो लिरनाय मानायफ्राव माने गेजेन जाना थानो गोनां जादों आरो गोदोनि सुबुंफ्रा दा बांसिनानो गोदोनि सुबुं फ्रा माने बिदिनो गोरोंफोरखौसो हायार खालामनांगौ जायो बिदिनो रोंखा रा खा सुबुंफोरखौ ओ बेनि थाखायनो जों दानि जुगाव माने बांसिनानो सोलोंथाइखौ होसोयो आरो बांसिना गोदोनि सुबुंफ्रा जोबोद थेला मोननायनि थाखाय बेनो माने दा गाव गावनि फिसाला एबा फिसाजोफोरखौ माने एसे दुखु इदुकेसननि सायाव एसे बांसिनै बिदिनो फोरोंनाय जायो बिदिनो न' फ्राव गैयाबाबो बिदिनो दाहार दुवार खालामनानैबाबो फोरोंनाय जायो आरो गथ' गथायफोरखौ जोङो माने जोङो रोङो थाखाय जोङो माने इडुकेसनखौ फरायनांगौ जोङो माने गल्ड सार्टिफिकेटनि थाखाय फोरोङो फरायोबा जोंना माने रोंनांगौखिनिखौ जों रोंनाय नङा जोङो सारतिफिकेटनि थाखायल' फरायलांबाय थायोबा जोङो माने सोलोंथाइखौ जोङो रोंनो थाखायसो फरायनांगौ जोङो रोंनो थाखाय जोङो सोलोंथाइखौ फरायोबा जोंहा जेरावबो खामानि होगोन आरो जोङो गासिखौबो रोंजोबोबा जोङो नोङो माबा मोनसे इन्टारभिउखौनो है नोङो जोङो फारसेनिफ्राय जोङो सोलोंनानै थांखादों नालाय नोङो नों जेरावबो साक्सेस जाबोगोन आरो माबा मोनसे इन्टारभिउ होना है नोङो अबाफोर गभर्नमेन्ट जबफोरनि इन्टारभिउ माने नोङो मोजाङै सोलोंनानै थाङोबा जों माने गोरलैयैनो पास खालामनायखौ नुनो मोनबोदों आरो जोङो बिदिनो खायफा बिदिनो बेनो सार्टिफिकेटनि थाखायल' फरायो खायफा इदिनो ओरैनो ग्रेजुवेसन खालामबाय दासिमबो माने क्लास टेनफोरनियाव बग'नो हाया बायदि माने गोबां गिदिर फरायलांबाय बिदिनो गाहाय लेभेल नि माने माबाखौनो हाजोबा आरो बि दङ नुबाय जोङो बिरादनो माने बिदिया माने सार्टिफिकेटनि थाखायल' फराय नाय जादों आरो जोङो एसे सोलोंनाय सोलोङोबा जों माने एसे मोजाङै सोलोलाङोबा जों गोबां खामानियाव होयो औ गोबां जोङो बायदिफ्राव जोङो जोङो गोबां माने गियान लानो हायो जोङो क्लास टुवेल्भसिमखौनो मोजाङै फरायलाङा क्लास टुवेल्भ ग्रेजुवेसनखौ जों मोजांसिनो मोजां फरायलांनाय जाया बिनि जाउोनाव जोङो मोजां गियानफोरखौ मोनजोबा बिदिनो खावसेल' जोङो एसेल' जोङो रोंनाय जायो माखासेखौ जोङो ओरैनो हगारबोनाय जायो बिनि जाउनाव माने जों मोजां सोलोंथाइखौ मोननाय जाया जोङो फारसेनिफ्राय जुदि जोङो मोजाङै जोङो मोनसेबो गारबोआलासिनो जोङो सोलोंबोजोबोबा जोङो जेरावबो खामानियाव होगोन माने बे सोलोंथाइया उन समफ्राव माने नोंखौ गोबां मददाव होगोन जेरावबो थाङा माने नों मोनसे अफिसफोराव थांनो माने नोङो नियम खालामनानै गासिखौबो रोंजोब फागोन माने पलिटिकेल बायदि साबजेक्टआव दंखायो ससियेल साइन्सफ्राव जोङो बेफोरखौ माने मोजाङै फरायलाङो बा जोङो गोबां माने बेफोर नेयम खानुनखौ जोङो मोनथिजोबखायो मोनथिनाय जायो माने जों माने इडुकेसनजों जोङो केरियार बायदिसिना बाहानायनायाव मोजां। ओजोंहाय लेखा फरा रोङाबा जोङो केरियार बायदि सिना दानायफ्राव जोंहा हाया जोङो सोलोंथाइ लायोबा जोङो गोबां बि दिनो जबफोर जोङो मावनो हायो। बिदिनो गोबां रोखोमनि जब दङ बिदिनो डिफेन्स जब बिदिनो अफिसनि आरो बायदि दिपार्टमेन्ट दिपार्टमेन्ट लायै डिपार्टमेन्ट औ। खोनादों नोंथां? औ बिदिनो ओं खोनादोंना नोंथां?
औ खोनाबाय दे दे खोनाबाय माने दसे दसे एसे मा होनो खोनायाखै आरो बिदिनो आवाज।
औ औ। औ नोंथां दा जों इडुकेसननि इडुकेसननि सायाव रायलायदोंमोन नङा होमबा नोंथां बिदिनो जों इडुकेसना जोबोद गोनांथार आरो। उम दा नोंथाङाबो दसे सम फोरमायदो
इडुकेसन माने सो होनामा जोंनि
औ।
बेवहाय जों सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो जोंनो बबेबा मोनसे जायगायाव थांनो थाखायबाबो जों गावनि रोंगौथि बा गावनि इयुननि इयुननि जोलैफोरखौ माने फोरों नो हानाय बा गियान होनो हानायनि थाखायबो माने फरायनांगौ जेनबा जोङो सोलोंथाइआव माने माबा मोनसे जब बा माबा मोनसे साख्रि बा माबा मोनसे बेफोरनिनि थाखायनो जाहाथे इयुनाव माने जों मोजां मावलांनो हायोबा उन जोलैफोरखौ फोरोंनो हायो बेनि थाखाय माने सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ होननानै आं सानो आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला माने जोंनि जिउआ आस'खान्दा होननानै आं बिदि सानो आरो नोंगौ नोंथां।